मा खालाम दो
हो दं नै ओरैनो जिरायनानै।
अ।
नोंथाङालाय माथो खालामदों?
आंबो नै ओरैनो बाराव जिरायनानै दंखैयो आरो बारहायाव बिदिनो थान्दानो बारजादों।
औ खब खबराथ' मोजांना नोंथां?
खबरा ओं दा मोजां। बिदिनो माइ गायनायाबो जोब्बाय नालाय आराम जासिगोन।
अ जोंना नै जोबथ'बावाखैनो माइ गायनायफोरा।
अ। ओमफाय अबबा जायगाफोराव बेरायाखै नामा? हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां? हेलौ। नोंथाङा नेटआ एसे प्रब्लेम जादों खोमादां? हेलौ नोंथां खोनानो ना?
हेलौ हेलौ